ओ हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना नोथाङा?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला आङो दिनै नोंदों मोनसे बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन।
बिदिब्ला जोङो ब र'नि थिनानै जानाय हुदा आरो जौ लोंनाय हुदा बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सान दोंमोन।
औ।
थिनानै जानाय हुदाया जाबाय। बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ ना। फोरखौ बर'फोरा थिना दोननानै गोसो जाब्लानो। एबा लुबैब्लानो संनानै जायो हानाय राहाखौ खालामनानै लायो आरो। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा। खामानियाव मुखुब जानानै थानाय थानांनायाव। मैगं थाइगं ना बेदरफोरखौ बुथुमनो हास्लाब। स्लाबाबा एबा बायहैनो हास्लाबाबा। थिनानै दोननाय मैगं मैला। ना बेदरफोरखौ ओंख्रि संनानै जायो आरो। बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव लाइ। फा थुन थुनि। मैथा बेफोरखौ फोनानै सिफ्लेनानै। अ फोराननानै सिफ्लेनानै हानि दोआव एबा। थेमाफोराव सोनानै मोजाङै साफा। सफा मारिथेनानै दोननाय जायो आरो ओ। बिदिनो मुलाखौबो फिसा फिसा एबा गोबा गोबायै। हानानै ओरैनो बथलनि थेमायाव। सोनानै दोनो बे थिनानै दोननाय मुला गोरान आरो। औवा मेवाइखौ अनला ओंख्रियाव होसनलाना ना होफानानै। ओंख्रि संनानै जायोमोन आरो ओ अनला ओं। ख्रियाव औवा मेवाइ गोखैखौ होनानै संब्ला। खादै होनाय जाया। मानोना मेवाइ होनानै संनाय ओंख्रिया गोखै जायो। खुमब्रा जोगोनार। मैगं फिथाइफोरखौबो बर'फोरा थिना दोननानै जायो। नाफोरखौबो बर'फोरा सान्दुङआव मोजाङै फोरानना। दोननानै बायदि मैगंफोरजों। ओंख्रि संनानै जायो आरो एवनानै बाथोन देनानै जायो आरो। ना गोरानजों बानायनाय नाफामा। बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा जाग्रा खाजा। ना गोरानखौ थास' बिसं एबा। खुमब्रा गोमोनखौ नांगौ जखानि होनानै। देग्लिनानै औवा हासुङाव थोनो थोनो। गोजो होना सोनानै। थालिर बिलाइ गोरानखौ गोरायै सफा मुथिनानै आरो। हाजों लिरथेनानै बार हाबनो हायि बायदियै। लामाखौ होथेनानै दोननाय जायो आरो बेनो। बेनो गोबाव दोनब्ला सेवनानै नाफाम जायो आरो जायो आरो अमा बेदर मैसो बेदरफोरा बर' फोर रुनानै फोरानना दोननानै थिनानै बिदिनो जायो आरो ओ आरो जौ लोंनाय हुदा जौ लोंनाया बर' हारिनि मोनसे हुदा जायनि बाथ्रा सावरायोब्ला लोंनायनि बाथ्राखौबो मख'नो गोनां जायो गोदो खामानि मावनायाव बानाय मेंनायखौ गैया खालामनो थाखाय बर'फोरा जौ लोङोमोन होननानै बयबो बुंनो नागिरो बायदि गोरा खामानि मावनायाव मेंनाय मेंगा होनो थाखाय जौ लोंनायनि अनगायैबो बर'फोरा समाज नि मोनफ्रोमबो खामानियावनो जौ लोंनाय जायो हाबा खुंनाय सारादु बायदि मोनफ्रोमबो समाजारि खामानियाव जौखौ नांथारगौ जायो। ओ- जौखौ गुबैयै माइरं बानाय जयो आरो माइरंखौ। ओंखाम बायदि संना लानानै बेखौ संग्रा एबा। बा दारा फिसाफोराव एरख्लायना लानानै। गुसु खालामनानै एमावखौ फोननाय जायो रो सानथाम सानब्रैसो दोआव सोना दोनब्ला बिदै ओंखारो। बे बिदैखौनो जौ बुंनाय जायो आरो। माइब्रा माइरंखौबो बेबादिनो संनानै एमाव एसे फोनना दोननानै। बोसोरफा गाहाम, थिनानै दोननाय जायो आरो। बिदैया गोबां जाब्लासो लोंनाय जायो। बेखौनो बर'फोरा माइब्रा बिदै बुङो आरो। बर'फोरनि मोनसे रोखोमनि जौआ जाबाय जौ गोरान। बे जौ गोरानखौ ओंखाम संनानै। एमाव फोनना सानथामसो दोनना खान्थायाव दोननानै। थाखो मोनथाम दो फज'नानै आरो। जराफोरखौ जिस्रि फाननानै बार ओंखारलांनो हायि बायदि। हाजों लिरथेनानै गोजौनि दोनि सिङाव दो फिसा होनानै। हब्ला कफ'आ बे सिंनि दोआव ज' जानानै थायो। बेखौ जौ गोरान बुंनाय जायो बेबाद दिनो बर' सुबुं माहारिया। जौ गिसि माइब्रा बिदै आरो जौ गोरान बे मोनथाय मोनथाम रोखोम नि जौ संनानै लोंनाय हुदा दङ। नाथाय जौ संनायाव गोनांथार जानाय मुवाया जादों एमाव। एमावनि हेफाजाबावसो जौखौ बानायनो हायो आरो। एमावखौ माइरंजोंनो बानायनाय जायो। माइरंखौ अन गुन्दै खालामना। बेवहाय मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिजौ गोरलै, बायदि बिलाइफोरखौ देफानानै दैजों गलायना लारु बानायना। आरो एमाव बोरायखौ देग्लिनानै लारु फोनना फोनलाजोबो आरो। साननैसो जि खोबना दोननानै मैखुन बारहोयो। अब्लासो जिखौ बोखारनानै सान्दुआव फोरानो। बेनि उनावसो बेखौ जौ संनायाव फोननो हानाय जायो आरो। औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलफोराव बिदिनो। फिनानै दोननाय माबाफोर? मुवाफोर बानायनाय जायो नामा? बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा? ए बिदिब्ला फोरमायनायसै।
खारदै जानाय सोमोन्दै एसे बुंनोसै।
औ औ
बर' समाजाव खायसे रोखोमनि। ओंख्रि संनायाव खारदै नङाब्ला
औ
खारदै होआब्लानो ओंख्रिया जानो गोथाव जाया
औ।
सुबुंफोरा बुङो आरो।
औ औ नंगौ।
खारदैखौ जोङो थालिर फस्ला थालिर मादा सब सिबिंनि साबा आरो नालेंखर नालेंखर बिगुरफोरखौ फोरानना सावनानै हांगार खालामना बे हांगारखौ दै होनानै सरनानै खारदैखौ दिहुननाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो नारजि सबा लाइ अनला ओंख्रिफोराव खारदै होनानै संथारनो गोनां जायो।
औ नंगौ।
खारदैखौ औ-ओ नारजिखौ खारदै होनानै ना एबा अमा माब बेदरजों रुदबना रोसि होनानैबो सं संनानै जानाय जायो। आरो अमा बेदरजों लाब्रा बानायनानै संनाय जायो।
औ।
बेखौनो नारजिजों अमा खाजा जि होननानै बुङो आरो।
औ औ औ नंगौ।
नारजिखौ जेरखि जायाथों मानो खारदै होआब्ला नार्जि बिलाइआ गेब्लेनो नागिरा
जानो
औ औ।
बेखायनो नारजि संनो थाखाय खारदैखौ नांथारगौ जायो।
औ
बर' समाजनि आओ सारादु खुंनायाव नारजि खाजि होआब्लानो थैनाय मानसि खौ बिदाय होनाय जाया होननानै बर' सुबुंफोरा फोथायो।
औ नंगौ।
सबाय ओंख्रि संनायावबो खारदैखौ नांथारगौ
औ औ नंगौ।
होननानै सङाबा सबाया रुइनो नागिरा
औ
जेंगाब गाब जानानै थायो आरो ओंख्रियाव बायदि मस्ला होनानै संब्लाबो मोदोमखाङा आरो‌।
औ औ नंगौ।
बेखायनो बर'फोरा सबाय ओंख्रिखौ खारदै होनानै दाउ बेदर बा अमा ना साम'जों गोथावै संनानै जानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
अनला ओंख्रियावबो खारदैखौ होनानै सङाब्ला गोथाव जाया।
औ नंगौ।
मानो होनब्ला खारदै होआब्ला अनला ओंख्रि जाया आरो।
औ नंगौ।
बरब फोरा जायगा लाना जायगा अनला ओंख्रियाव खारदै होआलाबासिनो थाइगिर खार बेफोरखौ होनानै मोखि संनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ
लाइ मैगंखौ अनला खारदै ओंख्रियाव होफाना अनला फाख्रिबो स संनानै जायो
औ नंगौ
अनला ओंख्रियाव बांसिनै दाउ बेदर होनानै संनाय जायो, नाथाय अमा बेदरखौबो गोथाङै एवनानै एबा गोरान खालामनानै अनला अनला ओंख्रियाव होनानै सङो आरो
औ औ
गोखै होनानै ओंख्रि संनानै ओंख्रि संनाय अनलाया ओंख्रियावनो ना होनानै बांसिन संनाय जायो बर'फोरनि ओ हाथासुनियाव हिन्जाव गोदान दाउजों अनला खारदै ओंख्रि संनानै रायजोनो जाहोनांगौ जायो बेफोरबायदिनो खारदैफोरखौ दोनथुमनानै जायो आरो
औ दे औ खोनादों नोंथां